खोनादों ना?
खोनाबाय ना नोंथाङा खोनाबाय ना नोंथाङा औ दे
औ खोनादों खुलुमबाय मा खालामदों
ओ दङ ओरैनो नोंथाङालाय मा खालामदों
आंबो दंङ एरैनो होमबा नोंथाङा ख हाबनायनि गुबै जाहोनखो होननो हागोन ना
आंनि नोंथांनो कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा रायज्लाय सावरायनो हागोन ना
औ जागोन सावरायजागोन मा टपिकनि सायाव
औ आङो आयदाखौ नोंथांनो खोन्थानोसै एसे कुइसनस सोंगौमोन आं नोंनाव
औ जागोन दे सोंजागोन
आङो आंनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदों सावरायनो सानदों जों बा जोंनि आबाद मावनाया गोदो बाहाय माबायदि बिदिमोन आरो दा माबायदिहाय सोलिगासिनो दं बे बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होयो गोबां मोजां मोनगौमोन आं नोंथाङा
औ औ गोदोनि ओ आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनाय होनोबा जोंना गोदो आबाद मावनायावनो खुबखामोन आरो थांनानै थानायनि थाखाय आबाद खौल मोनसे राहा होननानै सानोमोन आरो जोंना थ' जोंना ओ ओमफ्राय बेबायदिनो आबाद मावै मावैबो जोंना जौगाबोदों आरो माने माव मावनानैनो बुजिबोदोंबो फ्राय बुंनो थाङोब्ला जोंना गोदो मोसौ बिदिजों हालेव- हालेवोमोन आरोना जेबो मेचिन बायदिसिना गैयामोन ओमफाय जों दानि जुगाव नुनो मोनोदि दानि जुगाव ओ जोंहा टर बायदिसिना गोबां मेसिनफोरजों नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
औ ओ बिराद मेसिन बायदिसिना दङ बिदि ओंखारबाय बा हालेवनोबो जोंहा ट्रेक्ट'र बायदिसिना दङ बेफोरजोंनो दा हालौवो नङा होमबा बेफोरावनो जों गोबां सोलायनायखौ नुबोनो मोनो बेफोर सोलायनायानो जाहैबाय जोंना दा सोलोंथाइया जौगाबोनाय सोलोंथाइया जौगाबोनायनि थाखायनो बेफोर बायदि मेसिनफोराबो ओंखार नङा होनबा औ गोदो दो ओ बुंनो थाङोब्ला गोदो आबादखौथ' थांनानै थानो थाखायल'सो मावोमोन नङा होमबा आमफाय जोंना दा दाना दानि जुगाव जोंहा आबादखौ बेफार खालामदो बेयावबो बाहायो औ जेरै जोंहा नारेंखल बिफां दङ बिनि बिगुरखौ बो माबा माबि बानायनाय नु बिनो आमफाय आरोबाव अ आरोबाव मोनसे दङ लबार बि बिफां होननाय बेखौबो जोंहा बेबा लबारनि गुबुन गुबुन बेसाद बाहायो आरोना औ औ आरो उम जोंहा बेफोरबादि माने बा बेफोरबादि आबादा जोंहा मा होनगोन इडास्ट्रियाव हरनो थाखाय मोजां आरोना आ आरो रां खामायनायावबो बेयो मोनसे औ जोंखौ रां खामायनायाव बो मदद खालामो आरो थ' जों बुंनो हायोदि ओं आबादा जोंना ओ आबादा जोंना रां खामायनाय रां खामायनायावबो थांनानै थानायावबो औ गुबुन गुबुन औ बिराद रोखोमै दा जोंखौ मोनदो खालामो हेफाजाब खालामो आरोना थांनानै थानायखौल' बुंनो हाला दानि जुगाव माने जोंना फैसा खामायनायावबो जोंखौ ओ आबादा जोबोद मोजाङैनो मदद खालामो आरोना आरो औ फाय दा नोंथांनि बागैबा नोंथाङा मा सानो नोंथांनि बागैबो एसे फोरमायनानै होदो